खोनादों।
औ।
औ।
औ नोंथांजों दान्दिसे सम आङो जोंनि बर' समाजाव बर' आइजोफोरनि बिफावनि बागै सावरायदो होननानै खल हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां जागोन दे सावराय जागोन।
ओ नोंथांनि बायदिब्ला जोंनि जा दा जौगाफुनाय जे समाज बर'नि बेवहाय जोंनि आइजोफोरा लाय ओ जोंना जि सिख्लाफोर एबा आइजोफोर बिथांमोना माबायदि समाजाव दानिया जौगानो हमदों आरो माबायदि बिफाव लानो हायो बेनि बागै एसे फोरमायजागोन ना औ- औ
ओ जोंनि बर' समाजावल' नङा गासै समाजावनो जाबाय जानांगौ।
औ औ नंगौ।
आइजोफोराथ' नैबे जुगाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों। गोदो गोद आजै आजौमोनहा बुङोमोन बा जों खोनायोमोन
औ
ओ जोंथ' नुवाखै बिथांमोनखौ नाथाय जों खोनायोमोन मोनथियो। बिजाबनि गेजेरजों ओ बिथांमोना लायनो गोदो आइजोफोरखौ गुबुननि न'आव हाबा जाहैगोन ओ फरायनानै जेबो लाब गैया सोलोंथाइ लानानै जेबो लाब गैया बिदि बुंनाय खोनायोमोन। नाथाय नैबे समाव ओ जोङो आइजोआनो जा ओ सिख्ला सिख्लायानो जा जिखुनु आइजो होनना बुंगोन बेखौ। ओ आइजोफोर गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ बिथिङाव हारिमु आयदायाव गेलेमु आयदायाव जोङो जौगा होनायखौ नुनो मोन्दों। जेरैबायदि ओ जोंनि गेजे रावनो जों बुंनांगोन ओ जोलुर गेलेनाय बा बायदिसिना दानाय लुनाय बर' हारिनि बा गाव हारिनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय गा सै बिथिङावनो आइजोफोरा दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो दानि जुगाव जा ओ गेद गेदेर आनजादफोर जायो बै आनजादफोराव बा जों आइजो बिथांमोनखौबो गोजौ फारसे दावखोलांनायख खौ नुनो मोनदों ओ औ बे बिथिङाव ओ साबायखर बावनांगोन जोंनि गेदेमा सुबुंफोर आरो बिमा बिफा बिथांमोना जानो हागौ आइजो फोरखौबो बांद्राय न'नि खामानि मावनो होला फरायनाय समाव फरायनो होयो औ बिदि होननानै आं स सानो आरो जाय जाय आइजो बि थांमोना गावबा गावनि बेफोरबायदि गेदेर गेदेर स सोलोंथाइखौ लालांबाय ओ बिथांमोना बर' स समाजाव बा गाव गावनि स समाजाव ओ गावबा गावनि रोंथाइ जिथु रोंनाय रोंगौथि बेखौ गासैनोबो राननानै एबा सारफावनानै होयोबा जोंनि समाजा आरोबाव गोजौ फारसे दावखा गावगालांगोन होननानै आङो दावगालांगोन होननानै आङो सानो आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबा फोर सानबावो नामा
औ आं दा नैबे सोलिफुबाय थानाय जुगाव आरो नैबे सोलिफुबाय थानाय समाव ओ नोजोर होनानै आं नुबाय आ रो बर' आइजोजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन माहारिनि आइजोआनो जा जों बेयाव बहाय बांसिनै नायनो थाङोब्ला दानि जुगाव गासै बिथिङावनो जौगानायखौ जों नुबाय
औ नंगौ नोंथां
औ औ बिथांमोना जोंजोंनो लोगोसे हौवा मानसिफोरजोंनो समान समान ओ दावगाफानो हाबाय ओ समान समान जोंजों होसोफानो हादों औ आरो नैबे समाव जोङो बांसि नोजोर होनो थाङोब्ला बेफार फालांगियावबो जोंना बर' आइजोआनो जा ओ गुबुन आइजोफोरानो जा गोबां जौगानायखौ जों नुदों बिथांमोना हौवा मानसिफोरजोंनो समान समान बेफार फालांगि खालामनाय बिदिनो खस्थ' खालामनाय न'खर सालायनायजों लोगोसे बेबायदि गोबां खामानियाव बिथांमोना दावगानो हाबाय आरोखि औ बेनिखायनो आं नैबे समाव सानो मा आइजोफोर समान समान जिथु जोंहा दा ओ खाबु होबाय बेबायदिनो जोङो खाबु खौबो होबाय थानांगोन आरो जोङो बिथांमोनखौ समान नोजोरजों नायनांगोन आइजोफोरखौबो बे आरोखि औ नोंथाङा आरोबाव माबाफोर
औ औ ओ बे समाव आं नोंथांखौ ओ आइजोफोरनि सोमोन्दैथ' आं दा नोंथांनिफ्राय जोबोद मोजां गुवारै मिन्थिनो मोनबाय आ बे समाव जोंनि जिथु हौवासा हौवा बिथांमोना ओ माबायदि बर' समाजाव दावगानाय लाबोनो हागोन ओ बिथां नो-नों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
ओ बर' समाजाव एबा जायखिजाया समाजानो जा बेवहाय हौवा मानसिफोरा आरोखि ना
औ
औ हौवा मानसिफोरा आइजोफोरखौ मदद होनायखौ होनदों नोंथांङा
औ औ नंगौ नंगौ माने माबादि समा ओ जौगानाय लाबोनो हागोन बिथांमोना सासे हौवा मानसि जानानै बे खौ बुंदों आं
औ-औ-औ ओ नैबे समाव हौवा मानसिफोराथ गोदोनिफ्रायनो जोङो खस्थ खालामखानानै बा बिदिनो नखर सालायनायानो जा बायदिसिना बिथिंङावनो जा हौवा मानसिफोरा गोदोनिफ्रायनो खस्थ खालामबोदों ओंखायनो नैबे समाव जिथु समान-समान जाबाय जोंहा आइजोफोराबो जेननो थांलिया आइजोफोराबो माखासे बिदिनो गिदिर-गिदिर आनजादानो जा गिदिर-गिदिर खामानि साख्रि बाख्रियावबो बिथांमोना जोबोद ओ आगान होनो हाबाय जायग आग्रिनो हाबाय बेबादि बेनिखायनो नैबे बिथिंङाव आं सानो जे बर जा बरआनो जा जोंनि हौवा मानसिफ्रा जेन गासैखौबो समाननो जोंजों नायनानै बिथांमोनखौबो जों खाबु होनांगोन आरो जोंबो जेब्लाबो बिदिनो ओ मोजां नोजोर नायनानै मोजां गोरोबलायनानै जेन बेयो बे गाव जों गाव हेफाजाब होलायनानै जों समाजखौ दावगाहोनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथांङा जोबोद मोजां खोथा बुंलांबाय ओ नोंथांङा जाखिनि खो था बुंबाय जोबोद मोजां खोथा बुंदों। ओ बे समाव आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों? बे खोथाया जाहैबाय ओ जा बर' आइजोआनो जा गुबुन आइजोआनो जा जिखुनु आइजो आरो हौवा माहारि बिथांमोना जाखिनि समाजाव जौगानाय लाबोनो हायो नोंथांङा मोजांङैनो बुंदों। ओ बे समाव ओ लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ गावनि जिथु ओ उन्दै समनि सोलोंथाइ जेरै ओ मेथ्रिक आजाद हायारसे सेकेनडारि आनजाद डिग्रि आनजाद ओ बांसिनै बुंनांगोन डिग्रि आनजाद उथ्रिनानै थांनाय आइजोफोरा बा हौवा लाइमोन बिथांमोना माबायदि समाजाव गोख्रों बिफाव लायोब्ला जोंनि ओ बर' समाजा
औ औ औ नोंथां ओ नैबे दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोङो जोबोद सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोजाम आरो गोदोनि ओ समजों लोगोसे दानि समजों गोबां जों फाराग नुनो मोनबाय गोदोनि स समाव जोङो ओ बयनिसाय गिदिर एबा डिग्रि होनना बुङोब्ला जोङो बि ए खौनो होनना सानोमोन बेनिखायनो बि ए जोबनायनि उनावनो जोंना बर' आइजोफोरानो जा जायखिजाया आइजो फो फोरानो जा बिथांमोनखौ बांसिन खौनो जों नुयोमोन जुलि जानायखौसो नुयोमोन।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय दा एसे जोंहा जौगानाय फैबाय आरो सोलायनाय नुबाय जोङो ओ नैबे समाव डिग्रि जोबनायनि उनाव जोंना गोबां आइजोफोरानो मोजां मोजां खामानि मोजां मोजां आरोबाव बिनिसै गोजौ थाखोआव ओ मुं थिसननानै गोजौ गोजौ फरायनाय बिदिनो मा माखासे मोजां लामाखौ सायख'नो हाबाय। औ आरो बिथांमोनखौ जोङो नुनो मोनदों बिथांमोनाबो जोंजोंनो हौवा मानसिफोरजों समान समान समाजाव ओंखारनानै समाजनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ ओ मोजां लामा दिन्थिनाय गाज्रि बायदिसिना मुवा बाहायनाय गाज्रि बेसा गाज्रि आखलफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थोननाय बेबायदि मोजां खामानिफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौबो औ।
नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन ना आंनाव माबाफोर सोंबावनो दं?
ओ नोंथाङा बे जिथु जोंहा उन्दैफोरखौ बे आइजोआानो जा जों गासै लाइमोनफोरा गिदिर जाय जौगाबाय जोंनि उन्दै उन्दै जोंनि बै जाय उन्दै उन्दै बिथांमोनखौ समाजाव माबायदि जोङो मोजां मोजां लामाथिं दिन्थिनो हागोन
औ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन नोंथां जोंनि उन उन्दै उन्दै ओ जाखांफुनाय लाइमोनफोरा ओ गावसोरनि उन्दै उन्दै जिथु गथसा बिथांमोनखौ ओ उन्दै बै द माबा मोनसे गाज्रि लामाजों थांनाय नुयोब्ला बि बिथांमोनखौ रायनाय एबा बुनायनि अनगायै ओ खुगानि मोजां रावजों मोजां सोदोब बाहायनानै गुरै आखु माहिजों बिथांमोनखौ जोङो उन्दै महरै बुजायनानै
औ औ नंगौ नोंथां।
गावनि ओ आदायाव लाबोनो हानांगौ। गावनि जि मोजां आददा बे आडायाव लाबोनो हानां लोगोसे गामि ओ बा समाजाव ओ थानाय जौगाखांनाय लाइमोनफोरा ओ गावबा गाव खौसे जानानै मोनसे आफाद हिसाबै न'खराव थांनानै बै न'खरनि बिमा बिफाखौ गथनि फारसे मोजां नोजोर होनो बिथोन होयोब्ला मोजां जायो होनना आं सानो। आ उन्दै उन्दै गथ'फोराथ गावसोर सानस्लाबनो हानाय बे समाव जाखाया। ओ मावनाङै खामानि मावो ओ खालामनाङै बुस्थुखौ खालामो। थांनानै जायगायाव थाङो बेफोरबायदिखौ जोङो मोजां गथ बैयावजों बुंनानै बुजायनानै मोजां ओ सोलोंथाइ फारसे आगान होनो थाखाय जों खावलायोब्ला बिथोन होयोब्ला मोजां आरो
औ औ नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो ओ गोबां मोनथिनानै मोनबाय आरो नों थांनोबो आं फोरमायनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय उननि समफोराव जोङो आरोबाव बिदिनो मोजाङै सावरायबावगोन। नोंथां गोजोन्थों खोनादों नोंथांङा औ उननि समफोराव जोङो बेनिफ्राय आरोबाव बांसिनै जोङो सावरायनो नाजागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'बाय आरोखि नोंथां खोनादों?
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों औ गोजोन्थों नोंथां खोनादों।